खोना नोंथां।
औ होमबा जाहा दिनै जेबायदि जोङो सानैदों सावरायनो लानाय टपिक एबा बाथ्रा बेखौ जों जागायसैदां नोंथां?
औ
औ होमबा जोङो मा जोङो दिनै नोंथाङा नोंथाङा बे क्लास वाननिफ्राय एब्ला नोंथाङा दायो फरायबाय थादों स्टुडेन्ट आंबो स्टुडेन्ट नोंथाङा मा मा बिजाबफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथाङा इडुकेसननि बागै मा सानो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो एबा सोलोंथाइया मा बेखौ जों सावरायगोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ आ जागैग्रोसै दि आंनिथिंनिफ्राय बुंनो थाङोबा आं जेब्ला बेबायदि नार्सारिनिफ्राय आङो थाखोबासो मोनफैदोंमोन अब्ला आं बेयाव सोलोंनो मोनदोंमोन दि गोबां सल'फोर फोर मा गोबां बेबायदि समायना समायना बुस्थुफोर आङो मिथिनो मोनदोंमोन जेरै जोङो मिथियोदि जेब्ला जोङो खिथाब बोर लायो अब्ला बेयाव मासो लोंनो मोनो जोङो जेरै जों मिथिबावो मा बिनि खिथाबाव जोङो सल'फोर सोलोंनो मोनो आरो जों मा मिथियो गियानफोर मोनो मा जोङो गुबुननि हामा बुस्थु खालामामनाा एबा गुबुननि बुस्थुखौ जों खावनाङा एबा गुबुनखौ जों माबा खालामनाङा होनना जोङो मिथिनो मोनो आरो बे खिथाबाव जों सोलोंनो मोनबावोदि मायो हामा एबा मायो मोजां आरो मा बुस्थु खालामनाङा आरो मा बुस्थु खालामनांगौ जों खिथाबदों बेफोरखौ सोलोंनो मोनो आरो आं दायो स्टुदेन्ट आरो आं दायो बेबायदि आङो दायो बिए काम खालामबाय थादों आरो आं बिए खालामामबाय थानायाव आं मिथिनो मोनदों दि इडुकेसना मा एबा सोलोंथाइया मा सोलोंथाइया बिनोदि सोलोंथाइया बिनोदि सोलोंथाइजों जोङो गाव गायनि केरेक्टार साननाय हनाय आखल आखु जों दानानै लानो हायो मानो होनबा सोलोंथाइया बेबायदि गोसोआव लाना लिरनायल' नङा एबा फरायनायल' नङा मा जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो मा गाव गायनि आखल एबा केरेक्टार एबा आखुफोरखौ जों दानानै लानो हायो आरो गियान आरजिनो हायो। बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो जों मिथिबावो जोंहा मा गोबां रोखोमनि बिजाब दङ जेरै ससियेल साइन्स। बि ससियेल साइन्सआव जों मा सोलोंनो मोनो गोदो ब्रिटिसफोरा जोंनि भारतखौ माबायदि गाग्लोबदोंमोन आरो जोङो ब्रिटिशफोरखौ जोंनि भारतनिफ्राय माबायदि होखारहरदोंमोन आरो माबायदि खालामदोंमोन आरो सोर सोर बिहो खारहरनायाव सोर सोर फ्रिदम फाइटार दंमोन सोर सोर गोबां बेबायदि बिबान लादोंमोन आरो गोदो भारतनि थासारिया माबायदि मोन जों ससियेल साइन्स फोराव बिथिनो मोनो आरो फार्सजों बुंनो थाङोबाथ' साइन्स मा साइन्स साइन्सआ मा साइन्सनि गेजेरजों बिखौ मिथिनोमोन दि टेक्न'ल'जिया मा टेक्न'लजि जेरै जोङो साइन्सनि गेजेरजों रकेट बनायनो हादों गारिफोर बनायनो हादों। लामाफोर बानायनो हादों बायदि बायदि रोखोमफोरजों साइन्सनि गेजेरजों जों बनायनो हादों आरो गोबां रोखोमफोर दोङो आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि मा होनो बर' इंलिस बे मोनसे लेंगुवेज। गावबा गावनि लेंगुवेज मोनसे आरो जों मिथियो मा मेट्स मेट्स गैयाबा जोङो रकेट लन्स खालामनो हाया मेट्स गैयाबा जों केलकुलेसन खालामनो हाया। मेट्स गैयाबा जों फैसा साननो हानाय नङा मेट्स गैयाबा जों जेबो खालामनो हानाय नङा जोङो मा जेरै साइन्टिस्टफोरा मा केलकुलेसन खालामो मादों खालामो मेथ्सनि थाखायसो खालामो साइन्टिस्टफोरा रकेट लन्स खालामो सेटेलाइट बनाय मादों मेट्स। मेट्सआ जोबोर गोनांथि जिबनाव बेनि थाखाय आं सानो दि मानसिया सोलोंथाइदों गोसोआव लानायल' नङा सोलोंथाइजों आखल आखु गियानखौ दानानै लानो हायो आरोना। आंनि बुंनो गोनाङा एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दोंबा बुंनो हागोन दे।
औ बिदि एबा उन्दैनिफ्राय मानसिया गावगायनो थांना थानायाव जिउआव बिदिनो मोनसे बिदिनो लामा दिन्थिनानै लानाय जागोन आरो ना माने गावगायनि बि दिनै जिबनाव फरायाब्ला बियो मालाबा बिदिनो खैफोदाव गोग्लैबा एबा माबाफोर बिदिनो साइेनफोर होनांगौब्ला बेयाव बियो हाया जाब्ला बिदिनो गाव गायनो बिदिनो मोनसे खालाम जागोन होननानै आं जे समास बिगियाननि बा दे उन्दैनिफ्राय बिदिनो मानसिया बिदिनो साननाय बा मानसियाथ' गोबां बिदिनो उन्दैनिफ्राय बेदिनो अब्लाबो टेन एबा ओइट यार्ससोनिफ्राय मानसिया बिदिनो साननो रो बिमा बिफाफ्राबो फरायनायाव गोसो
औ
जेनेबा जायफोरा गोबां गावगायनि जिबनाव एबा साकसेसफुल जानो हायो मानसिया आरो बे हिन्दीखौ जों मोनबोयो। बिजाबखौ
औ औ।
बे हिन्दी बिजाब हिन्दी बिजाबखो जों दा बै बिदिनो रोंनांगौ मानोना जेब्ला
आसाम बारो अब्ला हिन्दीया बिदिनो सोलि एबार जोंनि बे भारत हादर मोेनोना बे हिन्दी दङब्ला बिदिनो हादर एबा बहाबा बिदिनो आरमिफोर बिदिनो जायोब्ला बिदिनो थान जायो बेजों भारत हादर बे भारत हादरा जे हिन्दी आरो बिदिनो जे मानसिया बिदिनो फरायनानै गावगायनि जिबन जिबखौ आरो जेनिथिंबो बिदिनो खस्थ' खालामनां खस्थ' खालामब्लासो बिदिनो मानसिया मावलां मोजां आखु बेखौ बिदिनो बा बिजनेस लानायखौ जों नुनो मोनगोन आरो नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां। औ गोबां बिदिनो फरायनांगौ जायो बेवनो
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ।
आरो जे मानसिया बिदिनो